हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
अ अ खोनादों दे।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
आङो दा ओ मा होनो दिनै आं खारना दा दानि ओ ओ माबायाव तिनथासोआव आङो खारना फैनानै ओ दा ओरैनो आङो ओरैनो दा न'आव दुगैनानै दंथ'यो ओरैनो सा सा लोंखांबाय आरो ओरैनो दा ओ बेरायग्लांदो आरो ओमफ्राय नोंथाङा दा मा खामगासि
आंबो ओरैनो दङ आरो बेलासे जानाय जाग्रा जानाय साहा लोंनानै ओरैनो जनानै दङ आरो नोंथांजों माने नों थांनो हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों आङो नोंथांजों जेरै ओ औवाया जोंनि थाखाय मानो -मानो गोनांथि बेफोरबायदि माने बेखौ माने सावरायनो थाखाय एसे माने हरनाय जादोंमोन। स' नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन दे औ माने औवाया ना ओ बेमबु माने औ औवा मोनसे गोनांथि होनोबा औवाया गोनां ओ बिजनेसनि लाइनाव गोल्लैगोन इयो गोनांथि होननाय लोगो- लोगो माने औवाया मानि थाखाय गोनांथि होनोबा जेनेबा ओरैनो गामियारियाव नायोब्लाबो बुहुद गोनांथि औवाया ओ जेनेबा नोङो न' लुनायनि लानानै ओ जेखाइ आरि ओ जेनेबा माबा सान्द्रि उनु बानायनिफ्राय लानानै जेन' जे ओ बेसिकनिफ्राय लानानै एडभान्ससिम माने बुहुद गोनांथि जायो जोंनो दा ओ औवाखौ औ औवाखौ लायोब्ला ओमफायो जेनेबा ओ आगोलनि जुगावथ' ओ जोंहा आबौ -आबैमोननि जुगाव आरोना बेयाव ओ जेनेबा औवानिफ्राय बिसोरो माबा हेबनानै जेखाइ हेबनानै एबा सान्द्रि एबा दाला हेबनानै बिसोरो ओ बेखौ बाजाराव नङाबा हाथायाव फानहैनानै ओ जेनेबा मुलाम्फा लानो हायोमोन आरो। रां ओ से ओ स्ट्रं जायोमोन आरो। ओ मा होनगोन इखो माबानानै फाननानै गावनि न'खरखौ ओ गावनि उदैखौ फुंनो हायोमोन आरो। ओमफायो आ-आरो ओ- मोनसे होनबावोबा। जेनेबा औवाखौ दाथ' आह- बिजनेस लाइनाव लांजोब्बाय आरो ना आथिखालनि जुगाव। ओ- औवा बागान खालामबाय। फाय औवा बागानखौ, औवा बागाननिफ्रायहाय ओ- जेनेबा औवाखौ फानबाय आरो। फाननानै बै बायग्रा मानसिया औवाखौ ओ- गुबुन-गुबुन ओ-माबायाव फोराव बाहायनो हायो जेनेबा अह अबा ओ- इन्डास्ट्रियाव लेखा बानायग्रा इनडास्ट्रियाव लांनानै। पेपार बानायहैबाय लेखा बानायहैबाय ओमफ्रायो ओ- बेराफारसे नायबा आरो ओ- बिल्डिं अनु बानायावथ' कनस्ट्राकट बानायनायफोराव बेखौ। बुहुत गोनांथि औवाया जेनेबा बिल्डिं बानायबा ओ- ओ ओ-सो-सातारिं बानायबा माबा सातधालाय बानायबा। ओ- जेब्ला बे समाव बानायो अब्ला बेयाव नांगौ जाथारो आरो। औवारि ओ-अनगा बेलेग, होनो हाखाया बियाव। ओमफाय बेयावबो बुहुत मुलाम जायो जेनेबा बिजनेथि बिजनेसथिं नायोबा आरो ओ- जेनेबा ओ- लेखा बानायावबो नायोब्ला दाथ' ओ- सब ओ- माबानि थाखाय औवानि नो बानाया जाखायो बे फोरखौ जेनेबा इखौ औवाखौ ओ इन्दास स्ट्रियाव लांबाय लांनानै जेनेबा इसोर गोबाव समाय नि थाखाय दैयाव सोमना दोननानै बेखौ गुरै बानायनानै बेजे बानायनानै बेखौ मेसिनाव सोनानै ओ-पेपार बानायनाय जायो ।बिनि जोहै ओमफ्राय पेपार बानायनानै ओ- इदिनो ओ-फानबाय आरोना जायबा लेखा लिर दा माबाना बहि खामनानै फाननानै ओ-जेनेबायदि खालामबाय आरो ओमफाय बुहुत लाब दङो। औवानि बिजनेसावबो ओ- जेनेबा औवाखौ होनोब्ला आोलनिफ्रायनो फैनानै दासिमबो माने औवाया बुहुत इमपरटेन्ट आरो जोंनि ओ-माबायाव नायोबाबो समाजाव नायोबाबो औवाया बुहुद गोनांथिखा। मानो होनब्ला दा दाबो दङो मानसिफोरा जेनेबा औवादो ओ माबा जेखाइ हेबग्रा दाबो दं आबै आबौमोनखो जेनेबा बाजार हाथायाव थांबा नुनो हागोन ओ जेनेबा ओ ओ स'संग्राय माबा हेबनानै फानहैनाय ओ दा ओ धारा इदिनो दुलि दाबो फानो आ फोराव थांबानो नुनो मोनगोन नोंथाङा ओह ओमफ्राय इदिनो ओ औवाया गोनांथार आरो इनि थाखाय आं सानो।
अ त' आंबो आंनि बुजि मोननायनिफ्राय माने नों एसे फोरमायना होनो सानदों औवानि बि गैयै नोंथाङा दा जि बुंलांबाय बेफोरोथ' गासैबो नंगौआनो जोङो माने औवाया जोंनि सान सुबुंनि जिउआव माने बहुत गोनांथार माने बे नुनो मोनो जोङो औवाजों बहुत रोखोम रोखोम खालाम हायो जेरै नोंथाङा बुंलां जाबाय लेखा बनायनाय जोङो लेखा बन लेखा बनायनानै आरो जोङो जेरै बिजाबफोरखौ फरायना नै माने जोङो फराय याव मोन नै गियान मोनो आरो जेरै गियान मोननानै गोरों जानानै मा ओ खामानिफोर खौ माने जबफोर जेरै बेफोरबायदिखौ माने मोननो हायो आरो अ औवानि माने मेलला रोखोमनि बानायनो हायो आरो ना। जेरै ओ आजिखालि माबा बेरा दुमनाय बे फ्रावबो बाहायनो हायो जेरै जोंना मैगंफोर फैयोब्ला आरो बिबार फोर गायोब्ला आरो बिफां लाइफांफोर गायोबा माने बेरा हेबनानै दोननानै बेखौ देरजा सिम आलो आलो माने नायनाया माने बिराद गोनांथार। बे मैगं थाइगंफोरखौबो माने दाउ मा बोरमा बेफोरनिफ्राय माने माबा प्रटेक्ट खालामनो थाखाय माने बेफोरबायदि हौवाखौ बाहायनाय जायो आरो जो जोंनि बानायनायाव हेफाजाब होयो। दलां बनायनाय जेरै नोंथाङा नुनो मोनो। नाथाय जेरै गामिफोराव औ माने जेरै सिमेन्टनि माने गिदिर गिदिर दलंफोरखौ माने नुनो मोना। जेरै बेफोराव माने रायजो राजाफोरा गामिनिया औवानि जेरै ज' ज' लोगो लानानै हेबनानै माबानायखौ माने बांसिनै नुनो मोनो। आरो ज औवानि ट्राइजों मेल्ला जेरै बासकेटफोर ओ थेबोल ए बेफोरबायदि खमाइ बानायनो हायो। जेरै जोंङो औवानिफ्राय माने गोबां दामग्रा आगजुफोर खौ बनायनायखौ माने गोदोनि ओ बांसिनै नुनो मोन्दोंमोन जेरै सिफुं बनायनाय आरो माखासे माखासे दामग्राफोरखौ माने नुनो मोनो माने माखासे बु माने बुंजोबनो हाया आरोना। जोंङो जों खुगाजों आरो आज आथिखालाव माने बे औवाजों बानायनाय जि बुस्थुफोरखौ माने ओ गोदान गोदान जेरै टेक्न'ल'जिफ्रा मेसिनस फोरनिफ्राय माने बनायनानै मोननायखौ माने बांसि फ्राय नुनो मोनदों। जों आरो जेरै औवा औवा माने जेेरै औवानि बि औवा गोरलैजायो औवा मेवाइ बेफोरखौ माने जोंङो जानायावबो जो फै बिराद हेफाजाब होयो आरोना।
औ औ
रो ओ औवा थायोब्ला माने जोंङो औवानि खे औवानि सि सायावहाय माने गरम फोराव गरम बोथोराव उन्दुनानैबो थानो माने बिराद मोजां सायायाव आरो जोबोद खोलो खोलोब बार होयो बेनि थाख थायगफानि औवाया मोजां गोनां
औ औ आरो औवादो ओ बहुत ओ एकदम ओ सानख'हायै हेन्दक्राब जायो। जा जेराव जोंङो बुहुथ ओ दानि आथिखालनि नै ओ जुगाव माने एसे ओ मा होनो जोंस बेसेबां बायदि बैसोनिया आरो। थुनथि थुन्टिवान बैसोसोनि मानसियाबो बुहुथ मानसियानो थांदों बेयाव जेनेबा आ आखायदोन बानायनाय जेनेबा औवादों बानायनो हायो। ओ औवा दो जोंना बायदिसिना बानायनो हायो आरो। गोदान गोदान बुस्थु जेराव बेयाव ओ फोरोङो आरो दा बुहुथ इदि ओंखारबाय। फोरोंग्रा ओमफाय जोंहानि ओ जोंहा आब'मोनाबो ओ लादोंमोन आरो बेयाव एडमिसोन। आगोलो जो जो जेनेबा इदि दा आथिखालनि जुगाव इदि बेलेग बेलेग टाइपनि जालांजोब्बाय आरो एसे मदार्न टाइफाव।
औ औ।
ओमफाय ओरै शिलंफोराव थांबाबो नुगोन नोङो नोंथाङा ओ ओ जेनेबा ओम ओ फिसा फिसा बुस्थु औवा दोनो माने ओ बानायनानै गेलेग्रा टाइप जेनेबा साइकेल फिसा नो नोङाबा माबायदि बानायो आरो काप औवानि काप इदि बानायनाय शिलंआव ओ नोंथाङा नुनो हागोन आरो बेरायहैबा इदि ओ थायो आरो। माब माबानानै बानायना दोननाय ओमफाय बिसोरो सेल बानायो। ओ फानो बिसोरो ओमफाय फाननाया ओ बिसोरो ओ नोगोद रां मोनो आरोखि फाननानै माने मोनसे औवानि ओ फिसा कापावनो माने बिसोर पलिस सलिस होनानै प लिस होनानै माने ओ बिखौ ओ ओ मा होनगोन एखो दाम गोस सायै ओ फानो आरो। ओ जेनेबा ओ वान थावजेना हालागै रोजासेया लाजै ओ फानो आरो आम
औ माने जोङो औवानिफ्राय माने गोबां फाननानै माने रां फोरबो माने आर जिनानै लानो हायोना आथिखालाव।
थिखालाव माने औवाथिं नायोबा बुहुत माने रोंबा बुहुत माने फैसा आरजिनो हायो आरो। फैसा आरजिनाय थिनायबाबो आरो न'आवथ' नांखागौ जेब्लायबो। ओ जेनेबा दाबो आथिखालावबो नों नुगोन बर' गामि गामियाव थांबाथाय ओ हा-हानि न' ओ जेराव सब औवाखोन औवाया नो ओ माने मा होनगोन इखो ओ बाहायजायो आरो औवादोनो न' गंसेयाव सब औवानिनो खुनथाया बो औवानि जागोन बेरायाबो औवानि जागोन ओमफाय इदिनो सब ओ न' गंसे आरो ओ जेनेब बा एसे दुख खियाफोर बाथाय ओ थिं सिं बायालासिनो नोङो बेदो ओ उखुमबो बानाय जायो आरो ओ माबानानै स्टिक होनानै बिनि सायाव बिरा ओ सोंनानै बानाय जायो ओमफाय ओ ओरैबायदि ओ खम ओ राङावनो जायो आरो ओंखारो आरो औवादो माने नों बेखौ बायोबाथाय थिंफोरखौ बायोबाथ' नोंहा ओ राङा खहा जागोन बुहुद जेनेबा ओ बेखौ बियो ओ माबा खामना होयो आरो समायसा खो गोजान बानना होयो आरो
औ औ औ थ' जोङो औवानिफ्राय माने औ गोबां जिनिस फोरखौ माने लुबोगासिनो बनायगासि नो आरो माने गोदोनिफ्राय माने दासिमबो माखासे दुस्रा जायगाफोराव माने दंफांनिफ्राय गोबां बुस्थुफोरखौ बनायनायनायखौ नुनो मोनो नाथाय ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने बांद्राय माने नुनो मोनला बेफोरखौ जेरै गोदोनि आबै आबौमोना थ' बेखौ बांसिन बानायोमोन ना नाथाय जोंनि दानि बिमा बिफाफ्रा माने दानि मानसिफोरा माने बारा बेफोर खौ रोंबांनो नागिरला माने सोलोंनानै लायासै ना बेनि थाखायनो
औ जेने बा ओ इसोरो जोंहा आबौ आबैनिफ्राय जाब बाबा मोना सोलोंनायमोनबा दा माने एसे मैल' गोनां जा बायमोनआरो बेउ फोर बुस्थुआ दा कमाय लांनो हमबाय। माने बुहुतआनो। ओमफाय बेखौथ' ओ मानसिफोरा। आथिखालनि जुगाव जब नागिरो साख साख्रि नागिरो ओमफाय नागिरा बेफोर आर्टफोरखौ बावलांजोब्बाय माने बावलांजोबनो हमबाय ओमफाय बेनि जोहै दा जोङो बर'फोरावथ' बर'फोराथ' आगोल फेमासमोन। बिनि थाखायनो। आखाइदो ओ दानाय लुनाय बिदि खालामनो हायोमोन माने। ओ जेनेबा। आखाइदोनो धारा हेबबाय खादाव ओ हेब-हेबबाय आं दहाय होननाय बायदिसेम। बिदि खालाम खालामनो माने। ओ फेमास मोन बर'फोरा। ओ गुबुन ओ फोरनिसेबो बांसिन फेमास जा दंमोन आरो बेफोरनि थाखाय जेरै खाम खामाथ' अ खाम नङा सरि सिफुं ओ सिफुंआथ' बे माबानि औवानिफायनो जायो नङा होमबा। ओमफाय ख मा होनगोन बेखौ खरखा खरखामोन खोमा आं। जे बावनो हमबाय। बेनि थाखाय निमाहा बियो आङो ओ बेखौबो बानायो। ओमफाय गंगोना गंगोनाफोरखोबो औवादों बानायनाय जायो ओ बदिनो बानायनाय जायोमोन आरो आगोलो
स' जोंना समाबो जाबाय नोंथां एसे माने दोन थलायनोसै। नामा उनाव सम मोनब्ला रायज्लयफिनोसै आ दे हामबायसै गोजोन्थों।